औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि रायलायनायखौ?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
दे नोंथां होनबा जागायनाय
औ नोंथां। नों थाङानो जागायग्रोदो नामा?
औ हारिमुखौ लाना सावरायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां।
हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि जानाय थानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो गोलैयो गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंनि बैसागु मोसानाय बेबोथ' जोंनि मोनसे हारिमु नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ नोंथाङा बैसागोनि सायाव इसे फोरमायनानै होदो।
बैसागु बैसागु बुंनायनि सिगां जेनेबा हारिमु होनोब्ला जोङो हारिमु हारिमु बय बो मोनफ्राम हारियानो गावबा गाव मोनफा मोनफा हारिमु दङ जेरै बर' हारियाबो माखासे गावबा गाव आं गो आरि हारिमुफोर दङ। बिदिनो हारिमुनि गेजेराव गोबांफोर खोथ्रा बाथ्रा हाबनानै दङ जेरै जोङो हारिमुखौ मोनसे हारिनि आयनाबो होननानै बुंनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
सिनायथिया हारिमुनि गेजेरजोंसो बेरखाङो नालाय बेनिखायनो
औ नोंगौ नोंथां।
जोमनाय जानाय लों लोंनाय माखासे आसार खान्थि नेमखान्थि फोरबो बेफोर गासैबो हारिमुनि गेजेरजोंसो नुजायो ओंखायनो थिग बेबायदिनो नोंथाङा थिननाय बायदि बैसाग गौ हारिमा हारियाब बैसागु फोरबोआबो बर' हारिनिनो मोनसे हारिमु। बेनिखायनो बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बा दासिमबो रंजाबोखायो। बेनि बेजों लोगोसेनो बैसागुखौ स्नि सानहालागै गै खुंनाय खौ जों नुनो मोनो औ। आरो बेफोर माखासे आथिखालसिम ओनसोल लायै फोरजों एसे जुदा जुदा जानायखौबो नुनो मोन्दों।
सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
बेबायदिनो सैथ्र' दानि जोबथा दानाव सैत्र' दाननि जोबथा दिनखालि माखा माखासे मोसौ बैसागु होननानै फालिनानै लानाय जायो बे मोसौ बैसागुआव मोसौखौ दुगैस्रां लोबहोस्रां लाव फन्थाव मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे से मैगं बिबार बेफोरखौ गानहोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो ओदिन खालिनो खुंखा जानाय बा गोखा गोखै जानाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो बे गोखा गोखै जानायाव गोबां मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै बिबार, बिफां, बिलाइ, रोदा, बिबार बैफोर गासैबो मुवाफोरखौ बुथुमनानै जौसे सेनिबो बारा मैगंखौ बुथुमना जानायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
नोंथां नोंथां नोंगौ लोगोसे बेबायदि जायोबा बेमार आजारा गोजानाव थायो औ माने बेमार आजारा मानसि सिथाबनो हाया होननानै फोथायनाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेराव नङा होमबा?
औ नोंथां। थिग बेबाददिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै खुंनाय जायो बैसागुखौ?
नों होननाय बदिनो गिबि बैसागोनि मोसौ बैसागोनि उनखालि मानसि बैसागो महरै फालिनाय जायो। बे बिहु ने। बैसागो मानसि बैसागो महरै हाबनानै साना जुरि जागायजेननाय लोगो लोगो गिबियावनो न'खरनि गिदिं न'खरनि सुबुंफोरा उन्दैया गिदिरखौ गिदिरा उन्दैखौ जेनेबा मान होनाय बोर सारस्रिनाय बेखौ नुनो मोनो आरो। बेनि उनाव औ बेनि उनाव रायजो राजाजों रंजानो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो। ओं बेबायदिनो बैसागुखौ फालिनाय जा जायो आरो
थारैनो बिदिनो
औ ओमफ्राय गामिनि बयबो ज' ज' जालायनानै गावबा गाव न'खर न'खर हाबनायखौ हाबनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै माखासे हारिमुवरारि दामजु बेफोरखौ दामनानै मोसानानै माने रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां? नोंसिनिथिंबो बिदिं नुयो जानांगौ?
जोंनिथिंबो बिदियानो नोंथां। जेन'बा खाम सिफुं ज था बैफोरखौ लानानै गामिनि नो न'खर न'खर गंफ्रोमबो न खरावनो बयबो ज' ज' रंजानायजों लोगोसे जौ बिदर जौ बिदै लोंलायनाय बेदर जालायनाय माखासे आरो खाजिफोर जालायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो बैफोरजोंनो बे बैसागु फोरबोआ बैसागु रंजाथाइ फोरबोआ मोजाङै बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
हारिमुआव आरो जोङो हारिमु होनोब्लाथ' जोङो सोलोंनानैबो लानो हायो माने हारिमुखौ। हारिमुवा हारि लायै हारि आलादा आलादा जायो नालाय औ नोंथां बेनिखायनो जोङो बैनि हारिमुखौबो सोला सोलोंनानै लानोबो हायोना नोंथां?
हायो नोंथां हायो।
औ
लोगोसे दोरोङारि समनि बैसागु मोसानाय आरो आथिखाल मुगानि बैसागु मोसानायनि गेजेराव गोबां जायगा लायै जायगा सोलायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
गोदान मुगानि माखासे दामजु बेफोरखौ बाहायनानै गोदोनि दोरोङारि दामनाय माखासे दामजुफोरखौ बाहायालासिनो मदार्न जुगनि माने मेथाइ दामग्रा बक्सफोरजों रंजानायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दानि
औ औ
औ
बेफोर गासैबो ओनसोल लायै ओनसोल जोङो जुदा जुदा जानायखौ नुनो मोनो। माने खायफा ओनसोलाव दासिमबो गोदो जेरै दं रंजायोमोन जोङो बेबायाददि रंजानायखौनो नुबोगासिनो दं नोंथां।
औ गोदान जुग माबायदि गोहोम गो्लैनायखौ नुनो मोनो बैसागो मोसानायाव?
गोदान जुगनि होननानै बुङोब्लाथ'। औ नोंथां गोदान जुगनि होनना बुङोब्लाथ' जों
माखासे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों जानांगौ।
गोदोनिफ्राय एसे सोलायबोनायखौनो
औ जेनेबा बक्स लानानै मोसानाय जेनेबा गोदान मुगानि दामजु जेरै सोरबा सोरबा बिदि जेनेबा थाम बायदिनो मोनसे दामग्रा मोना होनोमबा नोंथां बिदिखौ लाना दामनाय। खोनायाखो नामा नोंथाङा ओ बेफोर बेफोरखौ दामनानैबो रंजानायखौ नुनो मोना होमबा।
औ आरो बेजों लोगोसेनो गोदोनि समाव जोंना गामियाव बैफोर माखासे प्रग्रामफोर खालामनाय जायामोन जेरै
गथ'फोरखौ बनाय बा आथिखालि आथिखालनि माखासे मेट्रिकफोर पास जानाय ऐइस-एस पास जानाय बैफोरखौबो जों बरायनाय नुबोआमोन। दा बांसिन मोनफ्रोम गामियावनो बे फोरखौ बरायनाय बेफोरखौ जों नुबोनो मोननोसै आलासि
माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिफोर होहोनाय बा थि मोनथि होनाय बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनोसै बैफोरनो फिसा फिसा सोलायबोनाय होनोब्ला जों बेफोरखौनो बुंनो हायो।
आजिखालि मेम'रिस इउटुब बेफोरनिफ्रायनो जोङो मेथाइखौ मोनो बेफोरखौ दामनानै मोसाबोनाय खौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां बेनो आरो जेनेबा गोदो गोदाय बेफोर गैयामोन खुगाजों मेथाइ खननानै आखाइजों दामनानै रंजायोमोन दानि जुगावथ' खुगाजों खननायखौ नुनो थांला बारा नङा होमबा। लोगोसे दामनायफोरखौबो गोदान मुगानि माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ दामनानै मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
अब्ला जोङो बुंनो हायो हारिमु बा बे हारिमुनि सिङाव थानाय बैसागुआ बो गोबां रोखोमनि सोलायबोबाय बा दाबसे जायगायाव बा ओनसोल लायै ओनसोल जौगाबोनायखौबो जोङो नुनो मोनो जौगाबोबायबो होननानै बुंनो हायो। गोदोहाय जेरै जेबायदि बैसागुखौ गुबुन रायजो बा गुबुन ओनसोलफ्राव मोनथियामोन बर' हारिनिनो हारिमु होननानै नाथाय दा बेफोरखौ बे मोसानायखौ खौ गुबुन जायगायावबो मोनथिनो मोनबाय।
बु्हुमनाङैनो मिथिनो मोनबाय।
बेदिनो बैसागु मोसानायाव बाहायनाय जेरै माइब्रा बिदै बैबो जोंनिनो बर' हारिनि सिनायथि जानाय जे टेकबो मोननो हाबाय। बेफोरनि गेजेरजोंनो बैसागु मोसानायाबो मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानैबो बुंनो हायो।
बेफोरनि गेजेरजोंनो बर' हारिनिया महल नांनो सिनाय जादों आरो नङा होमबा नोंथाङा
और नोंथां।
औ।
अब्ला नोंथांमोननि गामियावबो दासिमबो बेबायदियैनो रंज जायोना?
औ‌ नोंथां माने सम लायै सम सोलायो लोगोसे बैसागो मेन बैसागो जागाय देननायाव गोेदनि गोदोखौ फल' खालामनाय जायो आरो
औ।
सिगां सावरायबोनाय बायदि जेरै मोसौ थुखैनायाव माखासे मेथाइफोरबो जोङो खननायखौ नुनो मोनो मोसौखौ लानानैनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा जों बैफोर माखासे खुगा मेथाइखौबो जोङो दासिमबो बाहायबाय थानाय बा फालिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसेनो गोबां फोथायनायफोरबो बैसागुनि गेजेरजोंनो ओंखारदों जेरै जों गोखा गोखै जायोब्ला देहा बेमार जानायफ्रा बेमार आजारफ्रा हामो हामलाङो बेफोरबायदि जानो हाया बेफोरबायदिखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जादों आरो
जोंना समाबो जाबाय नोंथां होमबा दे एसे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन। सोबा नाङा होमबा औ दे।